ओ गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांसिम
औ
औ नोंथाङा ओ दा जोङो ओ मोब्लिबनि बागै सावरायलायनो हागोन ना नोंथां नोंथांजों
हागोन नोंथां
औ नोंथां दे नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होलाय मोब्लिबनि बागै
मोब्लिबनि सोमोन्दै मोब्लिबनि सोमोन्दै आङो जि बुजियो आं जि मिथियो आं बेखोनो नोंथांजों आङो सेयार खालामनो आं सानबाय नों मोब्लिब होनोब्लाथ' जोङो बांसिन कारेन्टखोनो जोङो बाहायनाय जायो ओ बर'आव जों मोब्लिब होननानै बुङो
औ
कारेन्ट गैयाब्ला जोङो दानि जुगायावहा दानि मुगायाव जोङो जिउ खांनो जों गोब्राब मोनो। मानो होनब्ला सिगांनिख्रुइ दानि मुगाया जौगानायखाय ओ दायो जोङो जि सिगाङाव जोङो खुङाफोर दङोमोन जि सुनायनि बेलायावहाय जोङो खुङायाव जों दै खावोमोन जोङो दंखलखौ‌ जोङो बाहायोमोन नाथायबा दानि जुगाव कारेन्ट फैनायजों लोगोसे जोङो दै मेचिन ओ जोङो बेफोरबायदिफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो ओ मोब्लिब होनोब्ला जेरै जोङो मोब्लिब गैयाब्लाबो जोङो जे दानि उन्दै, उन्दै, जि स्टुदेन्टफोर दायोथ' बांसिन आनजाद सोलिगासिनो दङ नालाय ओ जिहाय ओ गरम बोथोर जानायखाय जोङो लेखा फरायनायाव जोंनो गथ'फोरनो फेन नांगौ जायो, फेनजों लोगोसे जों कारेन्ट गैयाब्ला जों फरायनो जोङो ओ सानब्लाबो जोङो फरायनो हाया जायो ओ मोब्लिबा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार होननानै आंङो मिथियो आंनि बुजि जिनायावहाय जेरै दानि मुगायाव हाय ओ गासै खामानियानो कारेन्टजों जाग्राखाय जोङो कारेन्ट गैयाब्ला जोङो ओ हाया हाया सोलिनो जोङो जायो आरो ना ओ जोङो सोलिनो हा हाया जायो ओ जेरै दानि मुगायावहाय गारि गुराफ्राबो कारेन्ट जों खारनाय खौ जोङो नुनो मोनो जेरै बेटारि गारि होनोब्ला बेट गारिया जेरै सार्ज होआबानो खारा चार्ज होआबानो जोङो सोलिनो हाया जायो।
औ औ औ।
उम्म बेजों लोगोसेहाय जे स्कुटिफोर पेट्रि गारि बेजों लोगोसे ओ बाय बेबायदि रोखोमनि जेरै जोङो मबाइल लायोब्लाबो जोङो चार्ज होनो जोङो गोनां जायो ओ चार्ज गैयाबा जोंनि जानबुंङा जेबो खामानियाव बाहायजाया। ओ न' बां लुनायाव जोंनो मेसिन नि खामानि बाहाय मावनायाव जोंनो नांगौ जायो। जेरै गाजोल फलंनाय बेफोरबायदियावहाय ओ बायदि रोखोमनि खामानियावनो जोङो बे कारेन्टखौ जोङो बाहायनाय जायो। कारेन्ट होनो सिगाङावहाय जोङो कारेन्टखौहाय जोङो सिगाङाव कारेन्टनि जोङो रिसार्जखौ खालामनाय जोङो नुनो मोनामोन सिगाङाव जोङो जे अफिसावहाय जे कारेन्टखौ बाहायनानै जोङो फिसाव जोङो बिनि फैसाखौ जों हैनाय जायोमोन नाथायबा दानि जुगायाव हाय ओ दानि जौगानाय मुगायावहाय जोङो ओ गोबां सोलायनायखौ जोङो जोङो दानि जुगायाव रिसार्च सिस्टेमजों जोङो बे कारेन्टखौ जों जेसांखिनि जोङो कारेन्ट बाहायो बे कारेन्ट बाहायनायनि ओ जि फैसा जोङो बेखौहाय जोङो ओ गुगोल पे बा माइ बिजुलि एप बेफोरबायायदियाव जोङो रिसार्च खालामनानै जोङो इजियैनो सहसैनो जोङो हरनो हानाय जायो।
अरनो हानाय जायगायाव
बाहायनो रोङोब्ला मोजां आरो बाहायनो रोङाब्ला ओ जोंनि जिबनखौ गाव गावनि निजे साबधान गैयिनि थाखायबो जोङो गाव गावनि जिबनखौ जों खहा खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय दानि मुगायाव सोलिबाय थानाय ओ कारेन्टनि खाथियाव जेब्ला जोङो दै लायो ओ दैखौ जोङो सम लानानैहा जोङो बुजिस्ला बेयाव जों बिनि खाथियाव दै लानानै जोङो दाङोब्ला जों बेयावहा जों सक जानो गोनां जायो। बेयावबो जोंनि जिउआ खहा जायो ओ फारसे थिं दायो बेटारिनि मुगा जे ओ मबाइल चार्ज होनायावबो जोंङो मबाइलखौहाय बियो फारसेथिं जोङो दा नुनो मोनबाय थादों जे बेटारि गारि टमटमखौ जोङो जेब्ला ओ जायफ्रा गोदान थम थम लायो थम थमनि फारसे जेब्ला मिथिया लायोब्ला ओस चार्ज होनायाव माबायदि चार्ज होनांगौ जोङो बेखौ मिथियोब्ला मिथियाब्ला फलावनो जोङो बेखौ माखौबा दांनांगौबा जोङो माखौबा दांना लायोब्ला दानि मुगायाव थम थमजों बा ओ बेटारि गारिजों चार्ज होनानै जिउ खोमानायखौ जों जोंनि ओनसोलाव जों गोबां नुबाय थानो मोननाय जादों। दों ओ नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै सुंद'यै सावराय जागोन।
दा जेनेबा नोंथाङा जे बुंलांबाय बे बाथ्रा खोथाफोरालाय थारानो बे नंगौ दा बिदिनो आगोल आगोलनि समाव जोंफोर जेनेबा ओ जेथिया जों जेब्ला उन्दैमोन बे समाव
मोब्लिब गैयिनि जाहोन जोंहा गोबां जेंना जायोमोन मानो होनबा जोङो फरायनाय लेखा फरायनायफोराव ओ बिदिनो जोङो लेम्फ ओम माव फरायोमोन बा साथियाव बिदियाव फरायनो मोनदो मोनबोदों आगोलो दा बेफोर टाइमाव माने गो बां जेंना जायोमोन आरो जेरै गोलोमनायजों बा उन्दुनो ओंखारनायजों बा मेंनायजों बेजि गरमाव फरायनायावबो गोबां जेंना जायोमोन आरो जेरै दानियाथ' फेन जाबाय फेन ओंखारबाय एसि ओंखारबाय। दा बिदिनो आगोलनि दिनाव बेफोरखौ नुनो मोनामोन जेराव जोंहा गोबां प्रब्लेम जायोमोन जे माने जोंहा गोबां जेंना सोमजियोमोन आरो।
दा बिदिनो मोब्लिब फैनायनि जाहोनाव जोङो जोंनि गोबां माने ओ मदद जादों ओ दा
बिदिनो ओ दानियालाय ओ सुइस थुबानो जेनेबा मोनसे होमबानो लाइट जोङो सुइस मोनसे थुबानो फेेना गिदिङो। आरो दानाथ' हि सुनो हि हि जोम सुनायफोरावबो वासिं मे सिन फैबाय बे वासिं मेचिन फोर गासिबो मोब्लिब मोब्लिबजोंसो सलिखायो नालाय। दा ओ जेनेबा दै दिखांनाय आगोलो जेनेबा नोंथाङा बुंलांदों जेनेबा दैखर बा दंखल बेफोरखौ नारनानै जेनेबा दै बोखांनायाव गोबां जेंना जायोमोन माने दानाथ' सुइस सुइस सेर ओ मोब्लिब बिदिनो नैबेयाव सुइस सेरबाय। बेयावनो दै मथर बेजों दै बोखांनाय जायो माने मोब्लिब फैनायनि थाखाय फ्राय जोंनि जिथु सरासनस्रा सोलिबाय थानाय जिउ बेयो बांसिन मदद मोनदों आरो माने ओ जेरै जेंनाया बाहो खमायदों आरो माने खम जादों। जेसेबां हायो एसेबां खमायनो हादों जों जोंनि जेंनाखौ। बिदिनो जोङो मा होनो ओ मोब्लिब गै गैयियाव जोङो जेने बा आगोलो बिदिनो दा टर्स टर्चजों टर्साबोथ' मोब्लिबजोंसो सलियो आगोलो बिदिनो आगोल दिनाव ओ बहाबाफोर गोजान जायगायाव थाङोमोनबा जेनेबा बिदि मोब्लिब गैयैनि जाहोनाव जोङो मानो होनबा लेम सेमनि बा साथि बेफोरजों जोङो थाङोमोन जेनेबा बै गामि दाबसेनिफाय बै गामि दाबसे थांनोबा बिदिसो थाङोमोन दा बार बारबाथाय गोमोरना होयो ओ बे बिदि गोबां जेंना जायोमोन दानाथ' बिदि जेबो जेंना गैला दाना आखायाव टर्स थायो मबाइल थायो। दा बेफोरखौ बाहायनो थाखाय मोब्लिबनि गोनांथि जायो दा मोब्लिब थानायनि थाखाय। गोबां ओ जोंनि जितु लाइफ बेयो जोंनि जितु ओ जोंनि जिउ बेयो गोबां मदद मोनदों आरो आंनि बुं बादिब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां जेनेबा नोंथाङाबो दा इसे फोरमायजाबावगोन नोंथां ओ ओ मोब्लिबनि जाहोनाव नोंथांनि लाइफआ बा नोंथांनि जिउआ बेसेबां ओ मा होनो ओ गोरलै जादों बा आगोलनि दिनाव आगोलो नोंथाङा मादि ओ मोब्लिब गैयियाव मादि सलियोमोन ओमफाय दा मोब्लिब फै नायनानै मादि सोलिदों बेखौ फोरमाय जागोन नोंथाङा
औ ओ औ खोनादों मोब्लिब गैयिनि गोदोनि जुनिखौहाय आंनि मिथिनायावहाय आंबो एसे मोनबोदों ओ जेब्ला जोङो लेखा फरायनो जोङो जिरायोमोन ओ जोङो सा जों फरायनाय जायोमोन लेमदोंहा सम लानानै ओ सिगांनियाव आगोलाव हा जिबायदि दानि बायदि अबस्था ओ जोंनि-जोंनि जिबनाव हा दानि बाइदि जौगानाय जोंनि नखराव नुवामोन ओ गोदो साखि बा लेमजों जोङो फरायनो गोनां जायोमोन ओ
साखिदों फराय ब्ला जोंनि मे गनावहाय उखुन्दै हाबनानै जोङो जोंनि मेगना गोजा जों जायोमोन जों गोबां जोङो मोनोन ओ जेब्ला ट्रायक कारेन्ट फैदों बिनिफ्रायनो जोङो जिउ खुंनो मोननायखो जोङो मो जां मोनदों ओ मानो होनोब्ला दायो ओ संनाय खावनायावबो लानानै ओ बायदि रोखोमनि कारेन्टनिफ्राय जोङो ओ जेरै सिङावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो बन्दं ओंखाम संनानै जायोमोन ओ मासिहि रि आलासिफोर हरखाबै फैयोब्ला जोङो अदाबावहाय जोङो ओ हाखु दाखु ओ थाब जायाब्लाबो बिनि गोदौनायखोनो नेबाय थानानै जोङो थायबा दानि जुगाव हायो दानि जुगाव थ' गेसनि-गेसनि संनाय बेलायावहाय गेस दङ होनब्लाबो जों मिथियो थेवबो जोङो दानि जुगाव ओ।
ओ औ कारेन्टजों संजानाय गोबां नुनो मोननाय जाबाय औ दानिया ओंखाम-ओंखामबो संनो हायो ओंख्रैबो संनो हायोे।
औ औ नंगौ नोंथां औ बेयावखाय जोङो संनाय खावनायनि बेलायावबो कारेन्ट फैनायनि
ओ
ओ मेगं थाइगं जोङो दिनावहा जानानै फैयोब्ला जोंनि मेगं फ्रा सप्तासेखोनो जोङो मोनजायामोन बियो रान द्रब जोबोमोन संजायि जायोमोन जोङो गारनो गोनां जायोमोन। नाथाय बा जोंनि जि फ्रिस जोङो फ्रिस बुङो गुसुयै थायो थान्दाय थायो जोङो बेखौहाय बाहायनानै ओ जोंनि बायनाय मैगं थाइगंखौ जोङो
मोजाङै लाखिनो हायो।
आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैब बायो मोब्लिबनि बागै जोङो सुंद'यै बेख खिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे दोनथ' जासिगोन दे नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ।